हेल' औ खोनादों
ओ दा दिनै जोङो माबानि बिसय रायज्लायगोन औवानि औ आतसा नोंथाङा मा मा मिथिगौ औवानि बिसय
जोंनि बर' स समाजाव औवा होनोब्ला बिखौ गोबां गुबुन गुबुन ओ खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बे औवायानो जोंनि समाजाव जोबोद गोनांथि होननानै बुंजायो जोंनि ओ गावबागाव न'खर बा जोंनि समाज गावबाागाव बारि बागानफोराव बे औवाखौ गायनानै लानाय जायो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाफोर मोननो हायो बारिफोराव जेरैहाय औवा फुरखा औवा गुबै बायदि बायदि आरो बेफोर फोरनि जि खामानि बियो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जेरैहाय औवा फुरखाखौ बांसिनै न' बानायनायफोराव खुन्था बेफोराव नाय लोगोसे न'नि जि सिमा हा सिमा बेफोरावबो बेफोरखौ जेवराफोर बानायनाय जायो। बेबायदिनो बे औवाखौ गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन औवानि सोमोन्दै नोंथाङा मा मिथिगौ? जोंनि समाजाव बेखौ माबायदियै बाहायनाय जायोबा? बियो गोनांथि नंगौ नङा नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
ओ। औयाथ' जोंनि थाखाय बहुत गोनांथि। दा जोंनि समाजफोरावथ' बहुथ आग्लाय बेैग्लाय थाखायो गासि बयनिबो न'खराव थाखायो जों जोंनि समाजावथ'। दा आरो बेखौ जोङो फालांगि नोजोरहै नायोब्ला फालांगिबो जों खालामनो हायो। गोबां बेखौ खेथि खालामनानै जों बेखौ गोबां गोबां गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रि जोङो फानहरनानै बिफोरनि बि फालांगि खालामनो हायो। आरो बेफोरजों न'खरबो सालायनो नो हायो आरो गोबां खामानिफोराव बाहायनो हायो ओ जेरैहाय बेखौ पेपार बनायनायाव बोहि बनायनाय अनेक अनेक बुस्थुआव होनो माबानो हायो बेखौ बाहायनो हायो। आरो बे दायो बेयो जोंनि बर' समाजनियाव बहुत जुरित्त' जानानै थायो जोंनि आजै आजौनि समनिफ्रायनो बे जोंनि बयनिबो न'खराव थाजोबखायो माने। उम आरो गोबां बाथ्राफोर दोङो ओ बे हेन्द क्राफ्ट बेखौ बनायनो हायो अनेक कापफोर बनायनो हायो आ माबा मा होनगोन खुरै बनायनो हायो आरो बायदि बायदि बनायनो हायो जों खोस्लि गारबा हायग्राफोर बनायनो हायो स्पुन्स। सामुस बेबायदि अनेक अनेक बुस्थुफोराव बेखौ बाहायनो हायो।
आरो बेखौ टेन्ट हाउसनिफोर ओ भारा लायोब्ला बेयावबो गोबां औवानि गोनां
जायो मानो होनोब्ला बे बिहुत गोनांथि जोंनि माबायाव समाजाव आरो बे बुस्थुआ जोंहा बहुत थानायखाय जों बेखौ बिनि बहुत फालांगिबो खालामनो हायो आरो बेजों गोबां रांबो आरजिनो हागोन।
नोंथाङा गोबां औवानि सोमोन्दै मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेखौ माबायदिहै बाहायनाय जायो। बिखौ गोबां जोंनि न'खरफ्रा जोंनि समाजाव गोबां बायदि बायदि रोखोमै बिखौ ओ बानायनानै बिखौ बाहायनाय जायो नों बिथाङा बुंलांबाय बेखौ हमनानै ला बिदिनो खि हिसाबै ना हमनायफोराव जेरैहाय खबाइ, खादा जेखाइ बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बियो जोबोर गोनांथि गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो सो सोलिबोबाय थादों जेरैहाय जोङो ओ थानोब्ला जोंनो न' नांगौ जायो। आरो बे न'खौथ' जोङो बांसिनैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे औवाजोंसो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे औवाया गैयाब्ला बे सम्भब नङा बे जानाय नङा खुन्थायानो होन बा बिनि जि बेरा बेखौनो होन बा गोजौआव जि ओ थोरिलागायनो नांगौ बेयावबो औवाखौ नांगौ जायो जों बेखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बियो नंगौ बियो थार बाथ्रा जेरैहाय ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बे औवाखौ दैथायहरनाय बा फानहरनाय बिनि गेजेरजों जि रांफोरखौ मोनो न'खरफ्राबो मोजाङहै न'खर खुंलांनो थाखाय हेफाजाब मोनो नङासै औ औ औ। दा लोगोसे जिबायदिहै फरायसुला फरायसुलिफोरा फोरिगासिनो दङ' बेयावबो जि नांगौ आगजुफोर जेरैहाय बिजाब बा बोहि बेफोर गासिब बे औवा-औवफ्रायसो बानायनाय जायो जोङो बेखौ मिथिनो हायो। खायनो बे औवाया जोबोर मोनसे मोजां ओ मोजां बेसेन गोनां होननानै बुंजायो। लोगोसे बेन' न' बेनोल' नङा जोंहा औवानिफ्रायबो मेगं जोङो जानाय जायो। जेरैहाय ओ औवा मेवा होननानै बुङो बेजों मोजां अनला जोंनि बर'फ्रा जोबोर मोजां मोनो। जोंनि बर'फोरनाल' नङा नाथाय गुबुन हारिनि मानसि सुबुंफोराबो बेखौ जानो मोजां मोनो। जि ऊवानि ऊवा गोरलै ऊवा मेवा बेनिफ्राय ओ दाउ दाउ बेदर बा अमा बेदर बिजों मोजांहै बानायनानै गोदो गोनायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो दिनैसिम जायो आरो सा-साफ्रोमबो बिखौ मोजां मोनो होननानै बुंजायो। बयबो बिखौ मोजां मोनो होननानै बुंजायो। दा नोंथाङाबो बिनि फारसे बा औवानि औवानि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंनो हागोन माबाफोर आरोबाव बुंबावनो गोसो दंब्ला। ओ नोङो जोबोद मोजां बुंलांबाय दा दा बे माबायाथ' मा होनोन औवा न'वआथ' बहुद गोनांथि बहुद जायो गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोर
दिनै बहुद बाहायो आरो फाना